हेल'
हेल'
हेल'
औ
औ नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय दे
अ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रियैनो दं नोंथां
औ औ आंनि कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय माने गोथौवै सावरायनो सानदोंमोन दा बिनि थाखाय नोंथांखौ माने आं कल खालामनाय जादोंमोन रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
टपिकआ जाहैबाय जोंनि आथिखालनि मुगायावहाय जोंनिया आबहावाया बुहुत गाज्रि जानानै दङ जायखौ जों बुङो माने आबहावा गेब्रेंनाय नङा होमबा दा बेनि सायाव जों सावरायनो सानदों दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंनि नोजोरावहाय बा नोंथांनि नोजोरावहाय आबहावा गेब्रेंनाया मा जाहोननि थाखाय जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आङो आंनि मिथिनायखौ आङो नोंथांनो सुंदयै
औ
फोरमायगोन गिबियावनो आब हावा होननानै बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बि फां लाइफां दैमा दैसा बेफोर गासैखौबो मिथियो जेरै न' बां दा
नंगौ
ओ सिगांनिख्रुइ दायो माने नायोब्ला जोंना मिथिंगाया आबहावाया जोबोद गेब्रेंनायनि लामायाव एबा गेब्रेंबायखौनो बुंजायो ओ बिनि जाहोनफोरखौ माबोरै होननानै बुङोब्ला जोंहा नै औ अखानायब्लानो गोबां अखा हानायनि गेजेरजोंहाय हा गिसिगानाय दैमा खुरखानाय बिनिफ्राय आरो ओ बिदिनो दुंखावनाय
नंगौ नोंथां
बेबायदि जोङो माब्लाबा माब्लाबा माने गरमजों दुंखावनाय बेफोरबायदि थासारिखौ मोनबोगासिनो आरो दा
नंगौ
बे गेब्रेंनायनि जाहोनखौ आङो बै आंनि नोजोराव माने आं बेफोरखौ नुहुरो ओ माने दिनैनि समसिमहाय ओ मुलुगाव गोबां जिब जुनारफ्रा खमायलांनानै मानसि माहारि एबा सुबुं माहारिया गोबां ओ माने बारायबोबाय आरो गोबांथार सुबुं बारायनायनि जाहोनावहाय जोंहा थानो थाखाय ओ न' बां लुनायाव बा बिफां लाइफां थानाय जायगाफोरखौ दानस्रांनानैहाय बै जायगाफ्रावहाय न' बां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनाय आरो बिदिनो फेक्टरि इन्डासट्रि बेफोरबायदि लुनायावहाय जोंहा ओ गोबां खारखानाफोर लुनायाव गेब्रेंनाय जायो ओ बिफां लाइफां दानफायस्रांनानै बेफोरखौ लुनायाव बैफोरनिफ्राय गाज्रि बारहावा बा गाज्रि गेसफोर ओंखारनाय नै बेफोरनिफ्राय जोंहा माखासे गेब्रेंनायफोर जायो एबा आबहावाया गाज्रि जायो होननानै आङो आंनि साननायाव आं बेबायदि सानो आरो ओ जोङो बे आबहावाखौ माने गेब्रेंनायनिफ्राय माबोरै रैखा खालामनो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो साफा साफा सुबुं हिसाबै ओ बिफां गायनांगोन गावबा गाव लांगोनायाव न'वाव बा जेसेखिनि लांदां जायगाफोर दं बेयाव ओ आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिफां लाइफांफोर गायनांगोन होननानै आं सानो आरो बेनिफ्राय ओ आबहावा होनोब्ला बिफां लाइफांजोंहाय ओ जों मानसियाल' सोमोन्दो दं बे नङा बेजोंहाय ओ जिब जुनार गासैबो माने रिलेटेद गोनां बेखौ आं सा नो आरो दा बेनिख्रुइ नोंथाङा साबसिनै बुंनानै होनो हायोब्ला नोंथाङा फोरमायदो एसे।
औ आंनि नोजोरावहाय आंनि मोनदांथि आरो आंनि बुजिनाय बेखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव एसे आं फोरमायनो सानदों आबहावा होननानै बुङो बा ओ बे बुहुमाव जेसेबांनाखि ओ जिब जुनार बायदि बायदि नङा ओमबा? बिफां लाइफां न'- बां, दै, बार, हा बेखौ लानानै मोनसे आबहावा जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ
बेनि बेलायावहाय जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा सेथि नाम्बाराव जोंना बार नङा ओमबा बारा गेब्रेंनानै दङ मानो होननानै बुङोबा बार गेब्रेंनायनि जाहोना जाहैबाय गोदोनि समाव इसिबां माने गाज्रि नङामोन माने बुहुत मोजां बारहावा जों मोननो हायोमोन जेरावबो खिन्थु दानि जोङो मदार्न लाइफ माने गावनि थांनानै थानायखौ बा जोंनि माखासे सुबुं माहारिया गावनि थांनानै थानायखौ इजि खालामनो थाखाय बा गोरलै खालामनो थाखाय नङा ओमबा जों मा खालामबाय? गोबां माने नांगौनि बारा माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनो माने बाहायनो बाहायग्रा जाबाय। गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनो थाखाय जोङो साइकेलनि गोनांथि जायोमोनबा साइकेल बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दा जों मा नुनो मोनसै साइकेलनि जायगायावहाय जोङो बाइक बाहायो नङा होमबा? गारि मथर बायदि बायदि जों बाहायो दा बैफोरनिफ्राय उखुन्दै माने ओंखारनाय माखासे उखुन्दैया जायनाखि कार्बन डाइ अक्साइड नङा होमबा बैफोरो जोंनि जायनाखि ओ बार नङा होमबा बेयाव गलायनानै बा जोंनि जायनाखि जोंनि मण्डल नङा होमबा बार मण्डलाव गलायनानै मा जाबाय जोंनि बारा बुहुत गाज्रि जाबाय आरो बियो दा जाय बारखौ जोंबो दिनैहाय लागासिनो दङ नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे बार गेबेंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनाव मा फैबाय दा गोदोनि समाव जों उनाव मा गैयामोन? माने कलकारखाना बायदि बायदिया बुहुत खममोन। बिफां लाइफांजों बुंफबनाय नङा होमबा हाग्रा बंग्रा बायदि बायदि बहुद दङमोन। दा जोंनाव मा खालामबाय सुबुं माहारिया माने गावनि जायनाखि थांनानै थानायखौ बा न'खर संसारखौ गोरलै खालामनो थाखाय माखासे कलकारखाना बायदि बायदि नङा ओमबा बेखौ बानायनाय जाबाय। जायनिफ्राय जोङो माखासे गोबां गाज्रि गेस बा जायखौ बुङो जों उखुन्दै नङा ओमबा? बेखौ जों मा खालामनाय जायो जोंनि बार मन्दलावनो जोंनि बारावनो जों हगारनाय जायो नङा ओमबा?
औ
बेजों लोगोसे कलका कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जायनााखि जोंनि गाज्रि मुवा बेसादफोर नङा होमबा? बैफोरखौ जों मा खालामनाय जायो बायहेरायाव गारनाय जायो नङा होमबा जायनि जाहोनाव जोङो बार गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं माहारिया मा खालामो नांगौ बायदियै नङा होमबा? बिफां लाइफां गायनायखौ जों लाखिया जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जों फांसे बिफां गायोबा माने दानफायोबा जों मा खालामनांगौ जायो? फांबानिफ्राय जि दालसिम बा जि ब माने बिफांसिम जों गायनांगौ जायो रिजोनआ जाहैबाय जोंनिया ओ नों फांबा बिफां गायोबा बबेबा बिफाङा थांगोन बबेबा बिफाङा थाङा नङा होनोमबा? दा जोङो बिफां दान दानफायनायनि सोलायै जोङो बाङाय बिबाङाव माने खम बिबाङाव जों बिफां गायो आरोखि। दा बिनि थाखाय जोंनिया जिब जुनार थानो थाखाय जोंनिया मा गैला हाग्रा बंग्रा गैला नङा होमबा? गासिबो हाग्रा बंग्रा बा बिफां लाइफोरखौ जोंनिया दानस्रांजोब्बाय। जायनि जाहोनाव जोंनो नांगौ बायदि अक्सिजेन बा गोग्गो बारखौ जों मोननो हाया होननानै आं सानो आरोखि। बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला दैयाबो जोंनिया बहुत माने गेब्रेंबाय मारै होननानै बुङोबा जोंनिया दै गुदियाव मा बानायनाय जायो कल कारखाना बानायनाय जायो। गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जोंनिया दैयाव गारो नङा होमबा? दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय। जायनाखि गाज्रि मुवा बेसादफोर बेखौ जोङो मा खालामो। माने फबनायनि अनगायै बा सावनायनि अनगायै जोङो बेखौ दैयावहाय जोङो दाम खालामनाय जायो बा गारहरनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा बेजों लोगोसे जोङो आरो गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनिया मा खालामो। जों बाजारफोराव थाङोबा बा माबा मोनसे मुवा बेसाद बायोबा जोङो प्लास्टिक बाहायो नङा होमबा नोंथां दा बै प्लास्टिक फोरखौहाय जोङो मोनसे जायगायाव जमा खालामनायनि सोलायै जोङो बाजार हाथाइ न'नि बबेबा लांगोना लामा सामा जाखांनायनि उनावहाय जों गारो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जों मा मोनसे माने जोङो दै गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि जेरेखम जोङो मोनसे दैमायावहाय गाज्रि मुवा बेसाद गारोबा जेनेबा बियो गोजावनानै थायो नङा होमबा? सेवनानै थांनायनि सोलायै बियो गाज्रि बानायो आरोखि खौ आं बिदि होननानै सानो आरोखि बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा आं नोंथांनियाव एसे फोरमायनि हा गेब्रेंनाया जाहैबाय। गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन माबा मोनसे आबाद मावोबा नङा होमबा नोंथां? बै आबाद मावोबा जोङो माखासे रासायनारि माने हासारजों होयोमोन नङा होमबा? जेरखम जों बुंनो थाङोबा जेन'बा जोंना गोबोरखि नङा होमबा गोबोरखि जों होयोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे एम्फौनिफ्राय मोननाय माखासे खि जायखौ जोङो एम्फौ खि होननानै बुङो। बेखौ जोङो होनाय जायोमोन। माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय खिन्थु सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनिया मा जालांबाय गावनि जानाखि नांगौ फसल बै नांगौ फसलखौ जोङो बांसिन माने गोबां बिबाङाव जोङो माने दिखांनो थाखाय बा मोननो थाखाय जों मा खालामनाय जाबाय दा गोबां गाज्रि मुवा बेसाद जों बाहायनाय जाबाय जाय बेसादनि थाखाय थाखाय जोंनि देहायावबो बा जोंनि हा गेबेंनाया जागासिनो दङ। जेरै बुंनो थाङोबा जोङो आबादखौ जों बुरजा मोननो थाखाय जों मा खालामो एम्फौ थैनायनि जों मुलि होयो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां?
आरो बेजों लोगोसे जोङो आबादा मोजां जानायनि थाखाय जों हासार होयो। जायखौ जों दिनै बुङो जेन'बा इउरिया। आरो पटास नङा होमबा बुहुत बायदि बायदि जोङो रासायनारिक माने हासारखौ माने जोङो बाहायो आरोखि गोदोनि समाव मा खालामोमोन अर्गानिक जोङो आबाद मोनोमोन दा जों मा मोनो। माने माखासे माने रासायनारि हासारखौ बाहायनानै फसलखौ माने जों दिरुन्नाय जायो होननानै सानो आरोखि आं दा बैफोरनि जाहोनावहाय दा जोंहा मा खालामबाय माने हायाहाय बुहुत गाज्रि माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों होननानै आं सानो आरो जायनि जाहोनावहाय दिनैहाय जोंनियाव दैबाना जायोब्ला नङा होमबा? जेरखम बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय जोंना हा गिसि गानाय जायो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां बिबांनि जोंना मा जायो माने हा गेब्रेंनाया जायो होननानै आं सानो आरोखि जेरै आरो नायनो थाङोबा जोंना हा जावनाय आरो कलकारखाना बहायनो थाखाय जोंनिया हा जावखांनाय बायदि बायदिनि थाखाय आं मा हाखौ गेब्रेङो होननानै आं सा सानो आरोखि बेबायदि आरोखि दा नोंथांनि नोजोरावहाय माबाफोर आरो दंबावो नामा?
ओ नोंथाङा जोबोद मोजाङै गुवारै आंनो फोरमायनानै होलांबाय दा आङो नोंथांनाव नैबे फंसे बाथ्राखौसो मोनथिनो लुबैयो जे ओ बिफां लाइफां दानस्रायनाय दाननायनिफ्राय ओ जों मानसि माहारियाल' ओ नुखसान जायो ना जिब जुनार माखासे ओ हाग्रायाव थाग्रा जिबिफ्राबो नुखसान जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै
औ औ थिगानो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो सुंद'यै आं फोरमायनोसै। ओ जोंनिया जाहैबाय माने बिफां लाइफां दानो होननानै बुङोबा दानफ्लायनाय होननानै बुङोबा जोंनि बुहुमाव थांनानै थाग्रा गासैबो जिब जुनार आरो सुबुं माहारि बिसोरनानो खैफोद जायो मारै होननानै बुङोबा जानाखि बाराव गोजावनानै थानाय गाज्रि मुवा बेसाद नङा होमबा बैखौ मा खालामो बिफाङा बोजबनानै लायो जायखौ जों बुङो कार्बन-डाइ -अक्साइड नङा ओमबा आरो जोंनो नांगौ नांगौ जानाय जानायखि गोगो गोग्गो जोंनो मा हगार खो बार हखारो माने जोङो माने अक्सिजेन होनाय जायो आरोखि जिब जुनार बा सुबुं माहारिनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे फिफां लाइफां दानोबा जोंहा खहाया मा जायो होननानै बुङोबा बिदुङा जोंना बारायो। साया गैया जायो अक्सिजेन खम जायो नङा ओमबा जोंनि जायनायखि बार मण्डलावहाय जोंनाव माखासे बुस्थुआ माने गोबा जायो आरो बेजों लोगोसे जिब जुनार थानो थाखाय जोंहा हाग्रा गैया जायो।
औ
दा बैफोरनि जाहोनावहाय जोंनावहाय दा बुहुद गोबां जेंनाखौ आङो सोमजिदों होननानै आं सानो आरोखि
औ औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ जाबाय नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां खोथा आं मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गुबुन मोनसे टपिकाव लोगो मोनगोन होननानै नोंथांनिसिम आसा थाबाय आरो।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
औ गोजोन्थों
औ दे